थां
हेल' नोंथां
अ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रियानो दं नामा
औ फ्रियैनो दं नोंथां
औ दायो आं नोंथांजों रायलायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो टपिकनि सायाव रायलायनो नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे होथ'नो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां
औ दायो आंनि टपिक लानानै फैनायानो जाहैबाय मागोनि सायाव इसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां ओ- मागो होनोबाथ' जोङो मिथिखागौ जोङो बे मागो फोरबोखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों आरो आरो बे मागो फोरबोआ जा फालिनायानो जाहैबाय जानुवारि नि फन्द्र थारिनिफ्रायनो फालियो आरो जानुवारि फन्द्र थालि खालि जेब्ला जोङो माइब्राफोरखौ माइब्राखौ सोमनानै दोननानै सोना एबा दसे- दसे सम गोबाव सोनना दोननानै बेखौहाय जोङो आरो उनावहाय सोमना दोनखांनायनि उनाव एसे दैया गसर जोब्ला खेरखानिफ्राय दैया गसर जोबब्ला बेखौ जोङो उवालाव उवालाव देनाय जायो आरो माखासेआ माखासेखौ रा लारु एबा आ फखरिफोर जानो थाखाय जोङो मेसिनाव हैनाय जायो आरो माखासेखौ माथा जेरै माथाखौबोथ' जोङो देनानै ओमफाय हे जोङो एन्थाब फिथा बानायनो हायो नङा होमबा बेफोरखोनो जोङो ओ इदिनो सोरबाबा इदिनो सेर सेरब्रै सेरथाम बिदिनो न'खर लायै न'खर हखर सोरहाबा एसे सोरहाबा बुरजा बेबायदिनो देनानै देयो आरो मानो होनोब्ला जोंनि मागो फोरबोखौ जोङो फालिनो जोबोर गोनांथार। आरो बे मागो फोरबोआव जोङो जोबोद रंजा बांजां रंजा बाजा बाजायै न' न' न' न' थांनानै जोङो फिथा सौराय जालायो आरो। मागो फैनाय मागो फैनाय लोगो लोगो जोङो फिथानि लारुनि। जोबनो गैयै जायो मानो होनोब्ला जोङो बे मागो फोरबोखौ बेबायदिनो बेबायदिनो नेमै फालिनाय जायो नालाय जेरै हाय जोङो मागोआव हाय फिथा फिथा एन्थाब आरो लारु आरो नालेंखल फिथा आरो सिबिं सिबिं फिथाखौथ' बांसिन संनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दाथ' ओ जोंनि हाथाइ फ्रावबो गोबां फिथा बनायग्रा इदिनो ओ बुस्थुफोरबो मोननो हायो जेरै नालेंखर फिथाजों जोबोद मोजां बानायनो हायो इदिनो ओरै मा होनोमलाय खुरै बायदि खबजा आरो जिङावहाय इदिनो रिगि रिगि। बिबार बायदि गेजेरावहाय इदिनो एसे इदिनो एसे लावदुम दुम जायो आरो बेखौ बेनि गेजेरावहाय जोङो नालेंखर एबा सिबिंखौ होनानैहाय बेखौ ओरै ओरै मोननैजों ओरै फबजोबनानैहाय बे बेखौ मोजाङै थख' बख'नानै जोङो बेखौ मोजाङै थावखौ थावखौ सारायाव गुदुं खालामनानै बेखौ जोङो होयोब्लाहाय जोबोद समायना नु नुनो मोनो आरो फिथाखौबो। गेजों मानो होनोब्ला बे बुस्थुआनो समायना खालामो नालाय। बे फिथाखौबो जिङावहाय इदिनो रिगि रिगि बिबार बायदि मोजां समायना खालामो आरो आरो बेल' नङा। गोबां खालामनो हायो जेरै गुर गुरनिबो बिथा खालामनो हायो। गुरनियाथ' जाहैबाय गुराथ' गोदै नालाय इदिनो लारुफोर सावोबा गोबां इदिनो गोबां फिथाफोर सावा आरो इदिनो लारु सावाब्लाथाय लारुआाबबो गोदै जायो आरो बेनि गाबाहाय एसे इदिनो एसे गोसोमहां जायो आरो बेबायदिनो जानोबो गोथाव मोनो आरो आरो लारु लारु होनोबाथ' जोङो ऐ माइब्रा माइब्राखौ सा ओ इदिनो ओ सौहैनानैहाय मिलाव सौहैनानैहाय लाबोनानै लारुखौहाय अनखौहाय एसे। सिनि जानो गोसोबा सिनि होनो हायो आरो संख्रि जानो गोसोबा स सख्रि होनानै बेखौ मिक्स खालामनानै अन गुन्दैजों। संख्रि एबा सिनिखौ मिक्स खालामनानै एसे दै होनानै बेखौहाय नानाय जायो आरो नानानैहाय। बेखौ औ ओरै बिदिनो लारु गोसो लारु जानो गोसोबा लारु बायदि नानो हागोन दाब्लि दाब्लि आरो ओरदिनो फखरि जानो होनो फखरि जानो गोसोबा फखरि बायदि इ इदिनो लगायनानैहाय इदिनो ओ दाया फिथाखौ दाब्ले दाब्ले दाया लासे बेबायदिनो गथा गथा हरनो हायो आरो बेबायदिनो अनेक रोखोमनि फिथा दं आरो‌। आरो फिथा एन्थाबथ' जाहैबाय जोबोद गोथाव जानो बेखौहाय इदिनो गोबाव समसिम ओ इदिनो सावनानैहाय दोननो हायो मानो होनोब्ला बे फिथा एन्थाब। खौ इदिनो बेबायदि मोनाबिलि समावहाय देसिगोन आरो फुङाव सिखारनानैहाय हरसे उन्दुनानै फुं सिखारनानैहाय। बेखौहाय ओमफाय फिथा एन्थामफोरखौ संनानै जायो आरो बेबायदिनो बेलागुर बेलागुर। गुरबो जायो मागो समावहाय।
औ।
मानो होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय नालाय थुरिनो'। थुरिनि न' लुनानै। गथ'फोरा द दाबो जायो दानि जुगावबो जानाय नुनो मोनो आरो बे आरो बे। थुरिनि न'आवहाय गोबां गथ'फोरा ज' ज' जानानै बिदिनो। माइकफोर बिदिनो दिजेफोर लानानै जायो आरो। ओ बेबायदिनो जानानै ज' ज' जानानै अखानायै फुं जाब्ला बेखौ सावनांगौ होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो आरो। गोदोनि नेम बायदिबाथ'। ओ जोङो बे बेलागुर जानायनि अखानायैनो जोङो। फुङावनो सिखारनानै दुगैनांगौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गो गोदोनि गोदोनि होननाय बायदिब्ला बेबायदिनो दाबोथ' सोरबा सोरबा फालियो बिदिनो सोरबा फालिया बेफोर नेमखौबो ओ जोंनियावथ' साफा सानै बेबायदिनो फालियो आरो गामियारि ओनसोल नालाय मानो होनोब्ला। गोदोनिफ्रायनो अबेबा नेमफोरखौ फालियो आरो अबेबा नेमफोरखौ गारलांनो हमबाय आरो लासै लासैनो औ गोबां सोलायबोबाय आरो बेबायदिनो मागोआव फिथाफोर संनाय जायो आरो माइब्रा माइब्रानिबो। बिदै माइब्रा जुमायखौबो संनाय जायो आरो आरो माथानिबो संनाय जायो। बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा संनाय जायो आरो। नोंसिनि गामियावलाय मा मा संनानै जायो नोंथां।
अ जोंथिंथ' नोंथाङानो गोबां फोरमायलांबाय फिथाखौ माबोरै सङो आरो माबोरै जायो होननानै। दा मागो होनबाथ' बर'फोर एबा जोंनि आसामनि सुबुंफोरनि मोनसे एंखारजाथावै मोनसे फोरबो नङा होनोमबा नोंथां। दा मागो होनबाथ' बयबो बयनिबो। गोसोआ मोनसे गोदान बोसोरजों गोदान मा होनो। गोदान गोसोजों मोनसे मागो होननाय बेहाय जोङो गोबां गोसोखौबो। मानो गोजोननाय मोनो जाय रावजों। मोनसे पिकनिकबो जायो एबा जोंनि मागो बेलागुर दम बेलागुर मोसौनि ग्रप होनोनाय खोनादों जायनि जाउोनाव जोङो बेफोरखौ मा होने बैसागु एबा माने मागो समाव जों फिथाखौ जानाय नुनो मोनो मागोआ मोनसे फिथा जानायनि मोनसे सम। जाय जोङो फिथाखौ गोबां रोखोमनि बानायना जानाया नुनो मोनो। गोथां जाय जोङो फिथाखौ आयो बिदिनो। फिथा एन्थाब फिथा माइब्रा फिथा गोसोम फिथानि माबा अननि फिथा फिथा गोलााव बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि फिथा बायनानै जानाय नुनो मोनो जाय। जोङो गोबां दिडिजाइन डिजाइननि फिथाइखौ बानायनाय नुनो मोनो। जायजों नालेंखलनि फिथा होन बेफोरबो बिराद गोथाव एनथाब। नि फिथा फिथा गोलाव होनो बेखौ जायजों माागाव संनानै गावनि मा होनो। जोंनि गामिनि सुबुंफोरखौ लेंहर लेंहर जाहोलायो आरो नङा होमबा नोंथां जाय जोङो। गावजों गाव मोनसे बोसोरावहाय मोनसे फिथा जालायनाय आरो बे बोसोर। सोरबाहाय मा होनो गोबां रोखोमनि फिथाबो जानाय नुनो मोनो जाय जोङो गावनि। न'फोराव गोबां रोखोमनि फिथाफोरखौबो बानायनानै दोननानै गोबां समा लागै जायो आरो नोंथां जायनि जाउनाव गोबां रोखोमनि फिथा बानायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंनि मागो होनबाथाय बयनिबो गोसोआ फिथााजानायनि मोनसे सम होननानै सानना लानाय जायो जाय जों मागो समाव फिथा जायो जाय जोंनि मोनसे एंगारथाथावैसे एसे बाहागो बे समाव जोङो बिलागुरबो जानाय नुनो मोनो गथ' नाथाय सेंग्रा सेंग्रा गथ'आ गथ'फोर सिख्ला सिख्लाफोर जाय जोङो मोनसे बेलागुर होनानाय नुनो मोनदों बेलागुरखौ सोरबा सोरबा बेलागुर नङा गोबां गोरो दायो सोरहाबा। फालि खांनानै जायो सोरहाबा गोबाव सम बानायनाय ना। नारानि दुइथा थिनथाला नारानि न' बानायनानै। बेहायनो जायो एबा नारानि न' लुनानै ब जिगाबनि न' लुनानै न' बिला गुरजनानै। नुनो मोनो आरो नोंथां जाय सोरबा सोरबा फोरा बिदिनो मा होनो फैसा खांलायायनानै जालायनाय नुनो मोनो जाय सासेयाव दुइस' थिनस' एबा सासेयाव फासस'फोर खांनानै ज' खालामनानै फैसाजों बिदिनो बेदर आखाय बिदिनो ओंखाम बिदिनो मा होनो बिदिनो बेदर बिदिनो बायदिसिना मा होनो जानायफोर बा बुथुमनानै बिदिनो ज' जालायो मोसालायो मोसायो हर' हरसे मोसायो। मानो ह बिदिनो जालायो आरो लोंलायो आरो बे बाइकजोंनो मोनसे हरसेखौ ओरैनो हगारहरो मागो जानानै जाय जोंनि गथ'फोरा गोबां रोखोमनि फैसाबो गारनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जाय जोङो बे मागो होन माद बयनिबो गोसोआव फिथा जानायनि समानो मागो ओरै जोबब्ला जोंहा बैसागु फैयो मागोआव जोंहा बिदिनो माखासे नेमखान्थिफोर दङ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ लोङो जाय जों जौजों नाख्रेबनानै हारि होननानै जोंखौ नायनो मोनो आरो नोंथां जायनि जाहनाव जोङो माखा माखासे बर'फोरा जुमाय लोंनानै दासिमबो जौगानो हायाखै दा दि नेमखान्थि हगारनो हांबाय जोंनि सुबुंफोरा दा जौगानायनि थांखियाव आवगायलांनो हादों आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मा होनो बिदिनो बेलागुर बिदिनो सोरहाबा बबावबा थांनानै जानाय औवा हाजो खंखर बबेावबा सेरसा औवा रां आदै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मा होनो जायगायाव थांनानै बेलागुदुंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जायनि जाउोनाव रंजानाय। बिराद रंजायो मोसायो मा होनो बिदिनो जाना लोंनानै। आरो माखासे नेमखान्थिफोरखौ बावलांनो हमबाय बर'फोरा जोंनि माखासे सुबुंफोरनि गेजेरा जेराव माखासे गावजों गाव गेदेर मान सन सनमान होलायनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे उन्दै उनला सुबुंफोरा गेदेरखौ मान होनानै जालांबाय आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंनि लामा सामा माखासे थांलाय फैलाय बैफोरो बारा जानो हमबाय गथ' गथायफ्रा बेबायदिनो मागो दमासि समाव फिथा माागियो बिदिनो फिथा मागोनि समाव माखासे गथ'फोरखौ सफबना गालांनानै खोनानो मोनदों जायनि जाउनाव माखासे गथ'फोरनि सुबुं जिउआ खहा जानो हमदों आरो नोंथाङा जाय जोंनि गथ'फ्राबो जोंनि न'आव न' मालायनि न' न' फिथा मागि होयो जाह रंजा बांजानो फिथा जालायो फिथाखौ जाना गारलांनो हमो सोरबा सोरबा। नालेंखलनि फिथा मा होनो एनथाबनि फिथा मा होनो बिदिनो होननानै फिथा सिथाव फिथा सिथाव जानानै सोरबा सोर सोरबा उदि गाज्रि जालाबायो खिगुलाबायनाय जायनि जााहनाव गथ'फोरा मा होनो बिदिनो खिगुलाबायनो हमो आरो नोंथां। दा होमबा नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों बे सम खोन्दोखौनो मा होनो एसे सावरायबाबावगोन होनना सानना लाबाय नोंथाङा एसे फोरमायबावदो दे नोंथाङा।
औ औ नोंथां नों थां बुंनाय ल' गासिबो मोजाङानो जाहैबाय मागो दमासिफ्राव इदिनो गोदोनि दिनावहाय इदिनो गथ' गथ'फ्रा जोबोद फुङावनो सिखारनानै प्लास्टिक लानानै गाबागाव न'निफ्राय प्लासटिक लानानै गोबां लोगोफोर फोरजों ज' जानानै फिथा मागि लायोमोन आरो गामिफ्राव आरो दाथ' बेफोरबायदिखौनो नुनो मोनला माथो दाथ' इदिनो गोमालांजोबबाय बेफोरो नेमफोरा ओं गासिबो गाबागाव न'आवनो मा नांगौ गासि खौबो सावजोबखो सावजुबनाय जाखायो नालाय बेनि थाखायनो गासिबो ओ इ गोमालांनो हमजोब्बाय आरो गाबागाव न'आवनो मोनजोबसै नालाय माबायदि फिथा जानो एबा माबायदि फिथा सावो बेफोरखौनो गासिबो ओम इदिनो एफोरनि गो दोननायाथ' बारा मोनामोन नालाय जेरै इदिनो माइब्रानि फिथाफोर इदिनो दानि जुगावथ' गोबां रोखोम रोखोमनि फिथा ओंखारबाय गोदोनि जुगावथ' बेबायदि नोङामोन नालाय बेनिखायनो ओंखायनो बेनिखायनो गुबुन गुबुननि न'निया बेलेग बेलेग जायोमोन आरो गुबुननिया बेलेग जायोमोन दा थ' गासिबो एखो जाजोब्बाय नालाय नङा होमबा नों थां बेनि थाखायनो मागिनाया जोबलांबाय आरो दाथ' नों